औ हेल' नोंथां
नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोङो समखौ हगारालासिनो नोंथांजों आङो खारै बानायनायनि सोमोन्दै एसे रायजलायनो सानदोंमोन। माने खारैखौ माजों बानायो मा बोरैहाय बानायो आरो बेखौ माव माव बाहायो आरो बेखौ बब्रै-माब्रै बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो सानदोंमोन आं। औ दा नोंथाङा खारै होनबाथ' मिथिखागौ।
औ
औ बे खारैखौ मारै बानायो मा मा ओ मा दंफांजों बानायो बेनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन ना
औ हागोन नोंथां दा जोंहा गिबियावनो खारदैखौ माबायदि बानायो बिनि सिगाङाव खारदैया मा एसे सावरायग्रोनो नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
दा जोंहा खारैयानो जाबाय बर'फोरनि मोनसे मा होनो बेखौ मस्ला हिसाबै खामानि मावनाय मोनसे गोनां थारमुवा आरो बरफ फोरनि ओ दा खारैया जोंना एसे गोबाब होनानै बुङो खारैखो न गौबो गोबाबानो खारदैखौ ओ जोंहा बर'फोरनि गोबां मैगं थाइगं संनायावनो माने बाहायो आरोना
औ
ओ जेरैबायदि जोंहा दङ ओ आं एसेबांथ' मिथिया अ अ अनला खारै ओरैनो आरो औ ओ औ दा जोंहा खारदैखौ माबायदियै बनायो होनोब्ला खारदैखौ जोंहा थालिर बंफांनिफ्राय बानायो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ
औ नंगौ नोंथां
औ दा जोंहा खारै बनायनो गिबियावथ' थालिर बंफांखौ दानफायना लानाय जायो
औ
ओ बेनि उनावहाय बिखौ ओ थुख्रा थुख्रा खालामगोन
औ
खालामनानै बि खौ ओ सेखा एबा रुवा लानानै ओ बिनि मोदोमबां बाहागोफोरखौ ओ जों माने ओ सिथा सिथा खालामनाय जायो आरोना
औ औ
दा सिथा सिथा खालामनायनि उनाव ओ जोंहा रोदा बाहागोबो थायो एबा थालिर बंफांनि सिंनि बाहागो बा दा बे सिंनि बाहागो खौबो जोङो ओ जेनेबा दानख'नानै सिंनिफ्राय दानख'ना लाबोना बेखौ माने फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै सान्दुआव फोराननाय जायो आरो ना
औ
दा नोंथाङा हायोब्ला बिनिफ्राय एसे बुजायलांनो हागोन नामा?
औ जों ओम बे खारैखौ बे दा नोंथाङा बुंबाय नालाय थुख्रा थुख्रा दाननानै बेखौ जोङो जिरो होननानै जों बेखौ जिरखांनानै सान्दुंङाव फोरानो आरो फोराननानै जों बेखौ राननो होयो
ओ ओरैनो बेसेबांसो सान फोराननाय जायो
ओरैनो बुंनो थाङोब्ला बे खारैखौ जोङो माने बे रानजासिम जोङो फोराननाय ओ फोराननाय रखम जायो माने ओ ओरै नेथ' जोङो माने ओ ओ सप्ता अ बेफोरबायसा दोनो नाथाय जोङो माने बबेबा सम लायो बबेबा समनि एसेयावनो जायो आरो
माने ओरैनो थिखानाय सम गैया आरो ना
ओहै बेफोरबायसा सम गैया माने रां बे माब्ला रानो बिदिसो जायो आरो औ बेनि उनाव जोङो बेखौ सावो आरो बेखौ सावनानै बिनि फ्राय जि हांगार ओंखारो बेखौनो जोङो सालिनानै मोजाङै सालिनानै बेजोंनो जोङो खारै दहनो आरो आरो जोङो बे खारैखौ ओ खारैखौ जोङो बे थालिर दंफांनि रोदानिफ्रायबो बानायनाय जायो औ जायो बांसिन माने मोजांसिन आरो रोदा रोदानि खारैया
औ माने थावनाया मोजांसिन जायो आरोना खारैना औ
औ बेखौ जोङो सेखाजों ज' सेख खाजोंथ' माबानो हाया नालाय जोङो ओ रुवा हयथ'बा जोङो कदाल बेफोरबायसा बाहायो आरो बेखौ जावख्लाबनो बेखौ देहुननो बेखौ बे बे रोदानिया एसे गोबावस सम' लासिनो आरो बे ओ थालिर बिफांनिख्रुइ
ओ जेनेबा मोदोमबां
औ औ नंगौ बेनि उनाव बेखौबो बिदिनो फोरानबाय फोराननानै बेखौ जेब्ला रानो अब्ला जोङो सावो आरो सावनानै जि हांगार जायो बेखौ जोङो सालिनानै माने ओ हयथ' न' न'आव लाङो लांनानै बेखौ जोङो बबावबा दोननानै ओ फिल्टार रखम बानायनानै जोङो बेनि सायाव दै होयो बे दै होनानै बे दैनिफ्राय बे दैया जेब्ला थबख'नानै सिङाव गोलैयो जोङो खुरै हयथबा गामला दोनो आरो बेनि बे माने बे सरख'नाय दैया बेयाव थानाय रखम
औ
औ बेनो जोंनि खारै जायो आरो
औ दा नोंथाङा बुंबाय थालिरनि मोदोमबां आरो रोदा बाहागोखौ जोङो खारै बनायनाय जायो होननानै
औ
थालिरनि बिलाइ गा बाहागोखौबो खारै बनायनाय जायो नामा नोंथां ना जाया
ओ आंनि नोजोराव आङो बिलाइखौ खारै बानायनाय नुनो मोनाखै
औ
नोंथाङा नुदोंना नुदोंब्ला एसे फोरमायनो हागौमोन नामा
ओ थालिरनि बेलाइखौ जोंहा खारै बानायनाय जाया माने जायाखोनो बुंजायो मानो होनोब्ला जोंहा खारैनि बेलायाव माने खारदैनि जि गुन ओ बेखौ माने जोबोर खम' बि बांनि मोननो थाङो आरो ना आरो ओ जेब्ला जोङो खा थालिरनि बिलाइखौ जोङो ओ फोराननानै सावो अब्ला माने बिनि जि थालांनाय हांगार बाहागो माने बिबो ओ जोबोर खम जायो एबा बारजोंनो बिरलांनो हमो। ओ जायनि जाहोनाव जोङो थालिरनि आ बिलाइ बाहागोखौ खारदै बानायनायाव बाहायनाय जाया।
औ।
आ नाथाय जोंहा थालिरनि बिलाइनि गेजेराव जा बाहागो दोङो जायखौनो जोङो जेनेबा मा होनो बेखौ ओ मोनसे मोदोम बा बेबो थालिर बिलाइनि गेजेराव थानाया से सिन महरै थायोना आ बेखौ माने बाहायनाय जायो आरो ना बेखौबो। आ माबा बु खारदै महरै
औ।
दा नोंथाङा जेरैबादि बुंदों। जोंहा आ दानखांना दोननायनि उनाव जा रानबाय ओ राननायाबो इसेसो सम लायो।
औ नंगौ।
दा बेखौ रानखांनायनि उनाव जोंहा ओ सावनो थाखाय थुबुर खालामनाय जायो।
औ।
सावनायनि सिगां जोंहा ओरैनोथ' जोंहा बि जेनेबा थालिरनि बायदिसिना मोदोमबां एबा रोदाया गोरलैयैनो खाम नागिरा बेनिखायनो जोङो सिङाव जिगाब एबा बायदिसिना होनानै माने सावनाय जायो आरो गिबियाव।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो सावनाय समाव जोंहा ओ माने बेखौ नेनाय हिसाबै जेनेबा जोङो ओ मा बाहागोआ खामदों मा बाहागोआ खामाखै बेखौ माने नेयै नेयै ओ जेनेबा जोङो खामै बाहागोखौ खामहोनो थाखाय एरेै - एरेै होनांगौ आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
आ बिदिनो नोंथाङा जा बुंदोंमोन आ बेखौ सावखांनायनि उनाव जा थालांनाय बाहागो बेखौ जोङो सान्द्रि एबा निस्खाजों ओ सालिनानै जेनेबा साखोन - सिखोन एबा ओ गुद्रा बाहागोखौ आलदा ओमफाय गिदिर - गिदिर थालांनाय बाहागोखौ आलदा खालामनाय जायो।
औ।
औ दा बेखौ आरो जि थालांनाय गुद्रा बाहागो बेखौ जोङो थुबुर खालामनानै आ न'नि मोनसे बाहागोआव दोननानै जेनेबा बायसिना ओ मा होनो बेखौ ओ आ। बायदिसिने जिर'थ' होनजाया जोङा औ बाल्थिङावबो दोनजायो ओरैनोथ' माने बे जेरे खारदैया जोंना माने जो - जोबोर ओ माबा नालाय ओ संख्रि महरनि गोबाब बेनिखायनो माने बियो जामख्ल'नो हमो आरो माने। जा मा होनो इखो जाम ख होयो जायनि जाहोनाव बिखो खो माने जानला मोनला आ बे औ - औ बेयो बेनिखायनो माने जानला मोनोनला बाहागोआव दोननो नागिरा आरो ना। आ बेफोर ओ चा बिदिनो दो - दोख्लायाव दोननानै आ बिनि फ्राय जा जोंहा खारदै गयो एबा रोसि महरै खारदै गयो बेखौ जोङो आ बटल एबा बायदिसिना थेमाफोराव ज' खालामनानै आ बेखौ जोङो संनाय खावनायाव बाहायनाय जायो।
औ।
आ दा नोंथाङा द'बायजे बुंदोंमोन मा मा मैगंआव बाहायनाय जायो? एसे बुंफिनना हाना हागोन ना?
ओ जों बे खारै मैगंखौ ओ खारैखौ जोङो गोबां मैगङावनो बाहायनाय जायो। ओ जों गिबियावनो जों बुंनो थाङोबा जेरै खारै मैगं खारै मैगंबाथाय जों जेरै अनला खारै आरो दालि खारै आरो बे खाथदि खारै आ ओमफ्राय जों सबायाइ खारै आरो बिदिनो ओ दोंबावो गोबां मेगं जेरै आ गोबां मेगं दं आरोना गोबांनि मुङानो फैयाखै दा। दा आंयो ओ नोंथांनाव मोनसे सोंबावनो लुुबैदोंमोन जों खारैखौ बे थालिर थालिर ब ओ फाल बिफांनिफ्रायल' बानायनाय जायो ना गुबुन मोनसे बिफांनिफ्रायबो जों बानायनो हायो माने? नोंथांनि हिसाबै।
आंनि मोनथिनायाव आं नुनाय हिसाबै थालिर गंफांजोंनो बनायनाय नुदों आं। आ माने जोंनि ओनसोलाव थालिर गंफांजोंल' बनायो आरो ना। अ आरो मोनसे गोनां थार बाथ्रा नोंथांजों एसे आ माने नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों। दि जोंहा खारै आ जे मैगं सङो खारैजों माने बि मैगंया माने ओ बांद्राय जायोब्लाबो मोजां नङा आरो जोंहा
औ औ नोंगौ नोंथां
जायोब्ला माने एसे ब्रेना खामानि माव नाया एसे माने गाज्रि जायो बा लासै जालाङो होनना आ खोनानो मोनो
औ औ
बेनिखायनो जोंहा माने खारदैखौ ओ माने एफाब बाहायालाबानो एसे एसे बाहायनानै एबा गोबां खारदै मैगं जायाबालानो एसे खम जानाया मोजां आरोना
औ नोंगौ नोंथां
ओ ओ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय ओ दोन्थ लायनोसै नामा
औ दे नोंथां
औ दे